हेलौ अ खोनादों लोगो नोंथां बेखौ
आंना एसे नेटवर्कनि माने प्रब्लेम जाबाय दं आरो
अ नंगौ नोंथां नोंथाङा मानोबाफोर आंनियाव कल खालामदोंमोन ना?
ओ बेबायदिनो जोंनि आयदा लानानै मोनसे सावरायनो होननानै फन हरनाय जाबाय आरो
अ मा आयदाखौ लानानै सावरायनो नागिरदों नों थाङा आंजों
ओ बिदिनो जोंनि संनाय खावनाय बेफोरनि बागै राज्लायनो सानदोंमोन आरो नोंथाङा जुदि जेबो असुबिदा गैयाबा
अ नोंथां आङो दायो जेबो उसुबिदा गैया सावरायनो हागोन नोंथां आंजों
ओं बिदिब्ला जोङो अनला ओंख्रिनि बागै सावरायनोसै आरोना
अ सावरायनो हागोन नोंथां
ओ अनला ओंख्रियाथ' बिदिनो बयबो जाखायोयानो अनदला ओंख्रि बयबो माने ओंख्रि गासिबो ओंख्रिफोरनिख्रुइ बे माने गोथावसिन जायो जोंनाव संनायाथ' बिदि एखेयानो सङो थेवबो एसे माने होफादेरनायफोरा बेलेग बेलेग जायो आरो ना अनला ओंख्रि बेबायदिनो ओमफायो लोगोनिफ्राय एसे जागायग्रोनायखौ माने लुगैदोंमोन आरो आङो अनला ओंख्रिनि सोमोन्दै
अ जागोन नोंथां ओह अनला ओंख्रि बे अनला ओंख्रिया बर'नि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुंनो हायो। ओह गोदो गोदायनि निफ्रायनो बर'फ्रा अनला ओंख्रि संनानै जाबोदों बा संनानै जाबोदों होननानै जों खोनानो मोनो बा आ गामियाव थानाय आबै बा आयंमोननिफ्राय ओ जों खोनानो मोनबोदों आह गोदोनि समाव बर' आइजोफ्रा अनला ओंख्रिखौ ओह हाग्रानि गोबां मैगं मैला बैफोरबायदि मै जों संनानै जायोमोन होननानै खोनानो मोनबोदों आरो बेबायदिनो उम न'आव थानाय दाउज्ला दाउ बा बारि खनायाव औवा थुबाय अ रज'नाय ओ मेवाइ बै मेवाइ मेवाइजों संनानै जाबोदों होननानै खोनानो मोन्दों आरो बेजों लोगोसे ओ न'आवनो थानाय मोदोमफुल बा
औ जोंनाबो मैथ्रुखौनो होनो औ
बे मैथ्रुनि बिलाइ गोरलै ओ बे जों संनानै जाबोदों आरो बेनि जों लोगोसे थाइबें बिलाइ गोरलै बे थाइबं बिलाइ गोरलैजोंबो संनानै जाबोदों होननानै। खोनानो मोन्दों नोंथां ओ आथिखालावबो ओ बर' आइजो कुख्राबा जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि गामियाव थाय ओ न'खरानो मासाव खनसेबा खननैखौ अनला ओंख्रि संनानै जानायखौ नुखाथारो
औ औ नंगौ नंगौ बेथ' नंथारगोन खोथाया
नाथाय आथिखालाव अनला ओंख्रिखौ सिगां बर' आइजोफ्रा अनला ओंख्रि संनाय समाव थाव गुबै होननानै सङामोन। बिसोरो खारैखौनो ओंख्रि संनायनि गुबै आयदा बा राहा होननानै सानोमोन ओ खारै होननानै बुङोब्ला ओ जोङो गिबियावनो बुंनांगोन बे खारैखौ
अ माबोरै औ
ओ थालिर फस्ला बे थालिर फस्लाखौ
बे लोगो बे खारै थालिरखौथ' माने जाय खिजाया थालिरखौनो बानायनो हाया नङा होमबा? माने मा होनो थाय थानिया बांसिन बांसिन साबसिन जायो होननानै बुङो आरो
नंगौ नोंथां ओमफ्राय थालिर खौ बानायो आरो आंनि नुनायाव ओ जेब्ला बेसर ओ नङा अ सरि
ओ ओ नंगौ नंगौ बेसरनिबो बानायो
सिबिं ओ सिबिंखौ जेब्ला मारा होयो ब्ला बिनि देन्थाफोरखौ बा बासाखौ सावनानैबो बानायनाय नुनो मोनो आरो बे जों लोगोसे सबाय हानि सबायफोरखौ जेब्ला मारा होयो अब्ला बेनि नारा फोरखौ ओ सावनानै खारदै बानायनायखौ नुनो मोनो
अ औ
ने आथिखालाव ओ बर'आइजोफ्रा अनला ओंख्रि संनायाव सिगांनि बायदि ओ सिगांथ' आइजोफोरा अनला ओंख्रिखौ ओ दिंखि बा उवाल बा गाहेन बा थबसि ओ बो फोरबायदि मुवा फ्राव आलुवा माइरंखौ संनायनि सिगां से घन्टासो बा नै घन्टासो सिगां सोमनानै दोनोमोन। जाहाथे संनाय समाव अनला ओंख्रि या थाब उम आ सरि अनला गुन्दैया थाब गेब्रुयो। बिनि थाखाय से घन्टा बा नै घन्टासो सोमनानै दोनोमोन आरो बेजों लोगोसे माइरंआव ओ नांनानै थानाय मैला बैफोरखौ ओ खारहोनो थाखाय बेबायदिनो अनला ओंख्रिखौ मोनसे फोथायनाय दं अनला ओ देनाय समाव अनला गुन्दैया जेसेबांनो गेब्लेयो ब्ला गुैन्दै जायो अब्ला बे अनला ओंख्रिया गोथावसि जायो होननानै ओ बुंसोयो बा फोथायो ओह बेबायदिनो ओ आथिखालाव नाथाय ओ अनला ओंख्रिखौ थबसि बा उवाल गाहेन बा दिंखि बै फोराव सौनायनि अनगायैबो बाजाराव मोननाय ओ ग्राइन्डार मेसिन बा कारेन्जों जायफ्रा
उम उम
कारेन्टजों जायफ्रा सौवो ओ बेफोराव सौनानै जानायखौ नुनो मोनो नों फ्राय अनला ओंख्रिखौ जों ओ गुबुन माइरं जेरै जोसा
जोसा जोसाजोबा माने मिलौवो आरोना गोथावसिन जायो
आ माइब्रा माइरंजों जों अनला ओंख्रिखौ जाजाया होननानै
ओ ओ औ मानो जाजाया बेनि जाहोनखौथ' आंबो मिथिया मानो आथा आथा माने बियो फिथा देनो थाखायल' मोजां जायो
औ नंगौ नोंथां आंबो खोनानायाव खोनादों सो खिन्थु संनानै जाफेरनाय बा बेफोरखौ प्रेक प्रेक्टिकेलि मावफेरनाय जों नुवाखै बेनिखायनो सिगांनिफ्रायनो सोलिबोखानाय जेला ओ अनला ओंख्रिखौ आलुवा माइरंजोंल संनानै जा जायो होननानै खोनाबोनायलाय जों आ आलुवा माइरंजों संनानै जायो खिन्थु माइबाजों संनानै जानायखौ नुबोआखै बेखिनि नोंथाङा नाथाय आथिखालाव ओ बर' आइजोफ्रा अनला ओंख्रि संनाय समाव खारदैनि अनगायैबो ओ थाव गुबै ओ बैफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो ओ आथिखाल आथि खालि अनला ओंख्रि संनायाव ओ बर' आइजोफ्रा गिबियावनो माइरंखौ अ आलुवा माइरंखौ सोमनानै दोनग्रोयो आरो बेबायदिनो ओ दसे उनावहाय बेखौ ओ अन गुन्दै खालामनानै लायो आरो बेबायदिनो दाउजों सङोब्ला बा जायखिजाया मैगंजों सङोब्ला बेखौ थाव गुबैजों एवफ्रामनानै लायो आरो बेनि उनावहाय दै होस'नो आरो जेब्ला दैया गोदौवो अब्ला बे टाइमाव अ देखानानै लानाय अन गुन्दै बे अन गुन्दैखौ ओ सोरबाबा अन गुन्दैखौ मोननै रोखोमनि होनायखौ नुनो मोनदों कि सोरबा सोरबा ओ अनखौ ओ गोरानैनो सारसोनानै होनाय गोदौनाय दैयाव
औ औ ब माबे साबसि माबे मोनसेया साबसिन जायो ओमफ्राय
आंनि मिथिनायाव बाहा जोंनि न'खर बा जोंनि ओनसोलनि बुंसो सोलनायावथ' जाय अनला ओंख्रिखौ बा अनला गुन्दैखौ उम दैजों गलायनानै होसन हरो अब्ला साबसिन जायो होननानै खोनादों मानोना गोरानै होनाय अन गैया गथा खायो होननानै खोनादों आरो फि फिथर जायोब्ला बे अना गोसारा बिनि थाखायनो मार जाया होननानै खोनादों बेबायदिखौ खोनानो मोन्दों नोंथां आरो बेजों लोगोसे आथिखालाव बाजाराव मोननाय गोबां मस्ला मसलि नि
आथिखालाव आरो माने थाव सेरागौ मानि ओंख्रि नो जाया होनांसिगौ आरो फोरबायदि
नंगौ नोंथां ओ बाजाराव मोननाय मसला मसलि बेफोरखौ बाहायसै आरो बेजों लोगोसे जे जोबथारनायाव दुन्दिया बा मगा दुन्दिया बेफोरखौ होननानै गोथाव संनानै जानायखौ नुनो मोनो नोंथां ओ बिदिब्ला नों मगा दुन्दिया होननानै होननानै बुङो जायखौ गंगार दुन्दियाबो होननानै बुङो
गंगार दुनदिया अ आं दिनै माने मोनसे गोदान सोदोब खोनानो मोनबाय आरो मोनथिबाय
ओ बिदिब्ला नोंथां नोंथांमोननि ओनसोल लाव अनला मैगं बा अनला खारैखौ ओ मा मा मै मैगंजों संनानै जायो नोंथाङा एसे फोरमायथिहर
औ औ जोंनि ओनसोलावबो दा अनला ओंख्रि संनायनि माने जि माबा बियो माने एखेयानो नङा होमबा जेरै सङो बेफोरबायदिनो आरो बयबो एखे माबायैनो सङो खालि बेयाव होनाय जि माने बेसाद बेफोरो एसे एसे आलादा आलादा जाहैयो आरो जोंनावबो बेबायदिनो गोथांयै गं बिदि होयो जेरैयो लाइट थ' लायाथ' खाथारो लाइखौ होयो बेनि उनाव मु मुदुफुल बिलाइ मुदुफुल बिलाइआ एसे खाथो खाथो जायो आरो सोरबा बायदिया जानो हाया बे बेफोरबायदि ओमफ्राय आरो बैयो जोंनाव बुङो पाट केरेला नोंसोरनाव मा होनोथाय आं मिथिला।
औ
बै ओंख्रिखौ लाना मा होनो खोमा औ बिनि बिलाइखौ होयो। आरो अबेबा बायदि बोथोरावहाय लोन थि बिलाइ दङ जोंनोखजाय बेयो लोनथि बिलाइखौबो होफायो माने लोनथि ओं खारबाथाय बेखो अनलाजो स संनानै जा हैयो आरो अनला ओंख्रि संनानै बेफोरबायदि ओमफ्राय आरो मुदु बे बिलाइ बिबारखौबो जायो। उनालि आरो दाउबाथ' साबसिन जाद्रायो आरो दाउ होबा फाय दाउ बेदर आरो उम बिदिनो संनायफोरा बिदिनो एखेयानो जाहैयो खारै ओमफ्राय आरो सोरबा बायदिया खारैखौथ' बिदि मोनस्लाबबाय थाया नालाय सोरबा बायदिया सौदा होनानै सङो आजिखालि सौदा होनानै औ खिन्थु खारैजों संनाया साबसिन गोथावसिन जायो आरो। रो बेफोरबायदि औ बैयो थालिर आयथानि मादानिया बांसिन गोसा जासिनो खारैया।
औ गोसाबा गोबाब जायो होननानै सानो ना नोंथां? बेनि अनगायैबो जों अनलाखौ गुबुन गुबुन मैगं फोरफोरजों संनानै जायो ओ नोंथांमोननि ओनसोलफ्राय जोंनि ओनसोलफ्राय बे एखेआनो
औ औ जोंना थाइबें होनानैबो जायो आरो थाइबें
नंगौ नोंथां
औ अबेबा बेलेगाव थाइबेंखौ थाइसुमैबो होनो दैे एसे आनदायनो नागिरो माने थाइबें खो जोंङो मा होनगोन बै बे मोसौ मा होनोमोनलायनो? एसे खुमब्रा बायदिया गोथाङैनो जे जाजायो बेखो। सिनि होनानै दै ब्रुब्रुयै माने एसे आन्दायनो नागिरो बे माबा याहाय फिथाइयाहाय ओमफ्राय जों थाइबें होनानै जाबाथाय गोथावसिन जायो आरो बेफोरबायदि मोदोमखाङो औ
अ बिदिब्ला ओ नोंथां ओ बेखिनियावनो जोंनि बर'नि दोरोङारि ओ संनाय खावनाय अनला अनलानि सायाव सा सावरायनायखौ बेखिनियावनो
औ औ दे दे गोजोननाय थाबाय दे गोजोनथों